हेलौ नोंथां
ओं नोंथां
औ नोंथाङालाय औ औ औ माने नोंथाङालाय दायो मा खालामदों
नै आं ओरैनो दंलाबायो जिरायलाबायनानै गय दंफां सायहायाव
अ
उम नोंथाङालाय नै आंबो ओरैनो जिरायनानै दं
उम
आंबो बिफां सायाफ्रावनो दंलाबायो
उम फिफां साहायावसो मोजां ना जिरायनो बार खोलो खोलो
उम गयम बोथोर स मावलाय बिनोसै बिफां साहायानोसै उम मा ओंख्रि जानाय नोंथां
जोंहा सबाइ बिमासोमोनलाय माने ओंख्रि गैया बेलमोन आरो फाजा
औ औ
दहाय एसे गुरहैदोंमोन आङो ओइ जोंहानि हा खर'आवहाय एसे मोनबोसाबदों बाथोन जागासे
उम उम उम मोजाङानो
नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो
जोंहाबो माबासोमोन जोंहा अमा बेदर फाजासोमोन
औ आयै मालाय गोथावथार
बिदिनो एसे
औ
औ खबरफ्रालाय बोरै नोंथां?
खबरफ्राथ' गेजेरावनो आंना नोंथांनालाय मोरै खबरफ्रा?
आंनाबो बिदिनो गेजेरावनो गाज्रिबो नं- -द्राया मोजांबो नंद्राया बिदिनोसै
हेलौ
औ औ नोंथां औ
औ
दाथ' दैज्लां बोथोर सम ना नोंथां
औ
बेफोरनि सोमोन्दै फंनैसो बुंफोरनानै होनो हागोन नामा? दैज्लां बोथोरनि अखा हानायफोरनि बागै
ओं एसे बुंफोरनो एसे एनैखौलाय हागोन आरो बांद्रायखौथ' हानाय नङा आङो दाथ' दै दैज्लां बोथोराव बिराद दैबानाजों दालां बायदों आरो खोथियाफोरखौबो बुसारलाजोबदों
उम‌ उम
उम खोथियाफ्राबो गुसार गुलाजोबदों आरो दैबाना जानानै न'फोरावबो न'फ्रावबो हाबलाजोबदों दैबानाया बिनि बिनि थाखायनो सोरबा सोरबा ओंखामखौनो मोनजायाखै बबाव थानो अबाव मानो जादों बिराद आलाय सिलाय जादों आरो गथ'फोर स्कुलाव थांग्राफ्राबो बिराद खस्थ' ज जादों दालां बायनायनि थाखाय बेफोर खस्थ'खौ नुनो मोनदों आरो बे दैज्लां बोथोरनि
उम उम जोबोर माने दुखुनांथाव आरो ना बेफोर दालां बायनाय मानाय
उम
उम नों बेफोरनि सोमोन्दै मा लुबैयो माने
बेफोरनि सोमोन्दै बे सरखारा एसे दालांफोरखौ नायना होजानो आरो मोजांनि थाखाय
औ औ मोजाङैनो मोजां थाबैनो माने बानायना होदों बिदि आरोना थाबैनो जायोबाथ' मोजाङानो सरखारा थाबैनो नायनानै होनांगोन उम आरो
नोंथांमोन नोंथांमोनावहाय माने मा मा बागान दं? बिदिनो फिथाइ सामथायनि नालेंखर बागान दं ना खुसेर बागान दं ना थाइजौ बागान दं जायखिजाया
जोंनावथ' बिदि बागानफोर गैया माने नोंथां एसे एनै दं आरोना बिफांफोर जेरै खान्थालफोर दं थाइजौ, नारेंफोर, सुफारि बैग्रिफोर बिदिनो लिसुआ दायो देरहांदोंसो थायथ'वाखै आरो ना माने बेफोरनो दं आरो बांद्रायबो गैया बेफोरनोसै एसे एनै गयफोर दं आरो
उम
औ नोंथांनि नआवबो बागान दं नामा
जोंहा बागानालाय दङ खुसेर बागान दं आरो ओमफ्राय गय बागान बिनि अनगा जेबो गैला जाहा ओमफ्राय बिदिनो जुनारफोर दं आरो जेरै अमा मोसौ बोरमा बेफोरबायदिनो हांसो फिसियो आरो जाहा
उम
नोंथांमोनालाय जुनाद फिसिगोना फिसिया
फियो जोंहाबो इदिनो एसे एनै फिसियो आरो बांद्रायबो फिया
औ
मोसौफोर फियो बिदिनो मोसौ दाउफोर इदिनो बोरमा अमायालाय गैथवा गैनाया
उम
औ
दैज्लां बोथोरावलाय मा मा मैगं गायो नोंथां मोनहा
नोंथां मोजाङै खोनायाखै हेलौ नोंथां हेलौ औ औ मोजाङै खोनायाखै
ए बिथांमोनहा दैज्लां बोथोराव मा मा मैगं गायो होना मा मा टाइपनि मैगं
औ जोंहाथ दैज्लांआव बिदिनो एफा एनै सबाय बिमाफोर गायो
औ
भिन्दि आरो इदिनो मैथा बांगाल मैथा गोजा जोगोनारफोर बिदिनो गायो आरो एफा एनै
उ एफा एनै नायालाय गायखागोनथ आरो जोंहाबो बेबायदिनो एफा एनै गायो भिन्दि गाजर ओमफायो बेबायदिनो सबाय बिमाफोर गायो आरो जोंहा
औ
दुन्दियाफोरबो एसे फैयो आलुबो गायो औ
मेसेंफ्रावबो गायो जानांगौ ना
अ
बिथाङालाय दैज्लां बोथोरावलाय माइ गायगोना गायाखै
गायो बिदिनो एफा एनै एनै
औ नआवनो गायदोंना हाजिरा फोर ओंखारदों
औ नआवनो गायदों इदिनो हाजिराबो गायदों गामिफ्रावनो
उम औ
ए नोंथाङालाय गायाखै नामा
गायनायाथ गायदों आंबो हाजिराबो गायदों नआवबो गायदों
औ मोजाङानो उम
हेलौ
औ औ खोनादों
उम बिथाङा आं माबा मोनसे हो
बिथांनि न'खरालाय बोरैथो सोलिदों दालाय
न'खरा बिदिनो गेजेरावनो मोजांबो होन मोजांबो होनजाथावा गाज्रिबो होनजाथावा माने गेजेरावनो आरो
औ औ
औ बिथांमोनानि न'ख
जोंनाबो बिदिनो गेजेरावनो दंथ'यो आरो गाज्रिबो नंद्राया मोजांबो नंद्राया बिदिनोसै
उम बिथांमोनालाय फुख्रि दंना गैया ना फिग्रा
औ
औ ओ होनफिनलाय नोंथां
फख्रि फख्रि
अ फुख्रिलाय गैया जोंहा बायनासो जायो माने
उम
बायनानै जायो जोंहा
उम मोजाङानो
औ नोंथांनि न'खरावलाय फुख्रिफोर बिदिनो
औ जोंहा दङ ना गोजा फियो कमलकार ओमफ्रायो सायना फुथि नास्राय गोरि फिथिख्रि बेफोरबायदिनो दं आरो जानि फुख्रियाव ओमफ्रायो ओ खावै जापानि इदि फियो आरो जोंहा जापानियाथ' बिराद गिदिर गिदिर जायो जोंहानाव
औ मोजाङानो नोंथां
बिथाङा दैज्लां बोथोर आरो सान्दुं गोसोना दिनै ना गुरहैगोन ना गुरहैयाखै
आङो दिनै गुरहैनायालाय गुरहैयासै मैयाफोर गुरहैदोंमोन नाखौथ' जोबोर मोजां मोनो आं गुरनो
उम
नोंथाङालाय मोजां मोनोना मोना
गुरनो
औ
गुरनाया आं दहाय बाथोन जानाय एसे गुरदोंमोन आरो
अ
औ
औ मोजाङानो
उम
नोंथाङा दायो बबेयाव दं न'आव ना बबाव
औ न'आवनो दा दंथ'यो आरो दैज्लां बोथोर गरम बोथोरखाय माने न'आवनो थाथ'दों आरो गरम गमनि गरम बन्द' होथ' होथ'नायखाय
औ दाथ' गरम बोथोरनि दिन जाबाय नालाय बन्द'आथ' जाखा जाथ'खासै
हेलौ नोंथां
औ
औ हारसिं दं नामा नोंथां
दङ बिदिनो दंफां सायाफ्राव जिरायला बायनानै गोलोमला बायनानै दंलाबायो माथो खालामनो बे गरम बोथोरावलाय
औ औ बिदिनोसै आरो
औ
होमबा नोंथां दिनै एसेयावनो जाथ'बाय ना
औ नोंथां जा
आंनि सोंनायनि फिन्नायफोरखौ होनायनि था खाय नोंथांनिसिम जोबोर साबायखर हरनाय थाबाय औ औ दे होमबा ना नोंथां
ओं ओं दे होमबा